औे हेल
औ मोजां खोनादों दा?
औ।
बिदिब्लालाय दिनैनि सावरायनायखौ आङो जागायजेनलांसै जुदिनि जोङो बिबारफोरनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन। बिबारफोरहा बायदि बायदि गाब थायो आरो सिखिरिफोरा बिदैफोर सोबनो बिबार फोराव माबे माबे बिबारफोराव बांसिन फैयो। जों बेफोरखौनो दिनै जोङो रायलायनोसै। बिदिब्लालाय आङो रायलाय जागायलाय लांनोसै। बिबार बिबार होनोब्ला बिबारखौ गोबां बिदि गासिबो मो जां मोनो आरो बिबारा जोंनि बायदि बायदि खामानिफोराव फैयो। जों इसोर सिबिनोबाबो जों गासैयावबो जों बिबारखौ बाहायो आरो जोंनि मिथिंगाया जोंखौ अन्नानै जोंनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो बिदिनो मिथिंगानि जों गोरोबनानै बिदि बिबारफोरखौ जों मोननो हायो। आरो
बिबारनि समायनायखौथ' जों बुंनोनो हाया। जि बिबारा बायदि बायदि गाबनि थायो बायदि बायदि मुंफोरनि गेजेरजों बियो जोंनि गेजेराव नुजाथियो। जेरै जबा बिबार बिदिनो गलाब आरो
सान बिबार बायदि बायदि जोङो जोङो मिथिनो हायो। डालिया, मेरिगल आरो नारजि बिबार होनो नालाय जोंनि बर'फआव मोनसे बिबारखौ बेफोरखौबो जों मोननो हायो। गासै बायदि बायदि बिबारफोरखौहा जोङो मोननो हायो आरो बिसोरनि गाबफोराबो आलदा आलदा जायो। जो माबेबा बिबारनि गाबा गोमो माबेबा गोम गोजा माबेबा गाबा अरेन्स बेफोरबायदिनो गोबां गाब थायो नाथायबा हले आङो गुलाफि गाबखौ गोबां मोजांसिन नुयो आरो बिबारफोरनि मादाव आरो गुफुरखौथ' बुंनो नो नाङा जा साफा नुखायो। आरो बेबायदिनो बिलाइफोरनि गाबा गोथाङानो बांसिन थायो खायफा खायफा सान्दुंजों लोगोसे गोजा जारेफोर जानानै थायो आरो आरो खायफानि बिलाइफोरा फाख्रा फाख्रा एसे समायना रोखोमनि थायो आरो खायफा खायफाया बिदिनो गोथां आरो नरमेलहै थायो। बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबाबो बिबारफोरा जा समायना नुयो बिबार बारनोसै समाव थ थफियो थफिनायनि उनावसो बिबारा बारो आरो उनाव रानज्लाङो होमब्लाबो बे जेसेखिनि दिन सानसे थाब्लाबो बे बिबारनि गोजोननाया होनाया जोंनि थाखाय थाखाय गोबां गोनांथि आरो बियो जोंनि गोसोफोरखौ जेब्ला जोङो
गावनि गोसोखौ निरासा मोनो जोंनि गोसोफ्रा दुखुफ्राव थायो अब्ला जोङो बिबार बा दखानफोराव थाब्ला जोंनि गोसोनि दुखु जोंनि सिन्था जोंनि साननाय हनाय जों गासैखौबो बावगारनानै जोङो बिबारखौ नायनानै जोङो गोजोननाय लाबोयो। आरो गोबां मानसिफ्रा बुङो लायनो मोनावनि समाव मोदायफोर फैयोब्ला गाज्रि मोदायफोर फैयोब्ला लांगोनाफोरावहा बिबारफोरखौ गायनानै दोनोब्ला लांगोनानि बिबारफोरजोंनि समायनायजों आन्दायनानै गेलेनानै मोदायजोफोरा थांफिनो। न' सिङाव हाबनो हाया होननानै बे बाथ्राया सैथो दा।
औ सैथो
आं सानो मिथिंगानि बे बिबारा बेसेबांखिनि खामानिखौ मावनो हाखायो होननानै। आरो बेखौ आं सैथो सानो मानो होनोब्ला बेफोरनो मिथिंगानि नेम आरो बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बाथ्राया सैथोयै सल'फोरनि गेजेरजोंबो आरो जोंनि आबै आबौमोननि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव सफैदोंब्ला बे बाथ्राया नंगौआनो जागोन। मानो होनोब्ला गोदोनि गोदोनि स-सुबुंफोरा लेखा फरा रोङामोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना मिथिंगाजों गोरोबनायाव जोंनिख्रुइबो मोजांसिनमोन बिथांमोना बेखिनिखौ मिथिनाया बिथांमोननिफ्राय जों मोनथिनो मोननाया गोबां बिदि सैथो जानो हागौ आं सानो। आरो बिबारफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि दुखुफोरखौ बावगारनो हायोब्ला औ आं सानो मोदाय मोदायजोफोराबो बेफोरखौ गेलेनानै जोंनि गेजेराव गाज्रि खामानिफोर मावनायफोरखौ बावगारोदां होननानै। बेबायदियैनो जोङो बिबारफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनो हायो आरो गोबां जों सायदाव सावरायबावनो हायो बिबारा जोंनि थाखाय गोबां बिदिनो गोनांथिथार बादि आं सानो मानो होनब्ला बिबारनि समायनायखौ जों नुवाब्ला बिबारा जोंनि गेजेराव मोदोमनाय बिबार होआब्ला मोदोमनाय बासोफोर बा होआब्ला जोंनि गोसोफ्राबो जोङो दुखुफोराव बांसिन नांसि नारसिन जानो थानो गोनां जांगौ मोन जानांगौ आरो गोबां बिदिनो एम्फौ एनलाफोरनि थाखायबो बियो मोनसे आदार जानानै फैयो। गोबां बिबारफोरनि बिदैफोरा गोदै जायो नालाय बेफोर बायदिनिफ्राय बेरे सिखिरि बेफोर जिबफोरा बिनिफ्राय मोननाय आदारजोंसो थांनानै थायो बेनिखायनो बेफोर जिफोरानो गोबां बेफोर बायदि बिसोरनि बिदैखौ रसखौ लोंनानै थांनानै थायो। आरो जेब्ला बिबारफोरा फिथाइ थायो अब्ला फिथाइनिफ्राय मोन फिथाइफोरखौ जानानै बादालि दाउमा दाउसाफोरा थांनानै थायो आरो बेफोर बादालि दावमा दाउसाफोरा बे फोर बेगरफोरखौहा बाहेरायाव जानानै गारना गालांनायफोरानो बिदि रज'नानै मि मिथिंगायानो समायसार होनानै बिदिनो रज'नानै खिलिनानै आरो गोबां बिबारफोर बारबावो बेबायदियैनो जोंनि गोसोफ्राबो गोजोननाय मोनो।
औ नोंगौ जों बिबारनि समायनायखौ जों गावनि मेगनजों नुयोब्ला जोंनि गोसोआ जोबो बोर गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला
जोंनि गोसोआ बेबायदि समायना रमायना बिबारफोरखौ गोबां रोखोमनि ओ बेबायदिनो खालारफोरजों बुंफबनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला बेबायदि बिबारफोरा जोंनि गोसोखौ थाजिम खालामनो हायो जोंनि बेबायदिनो गोसोफोरा बेबायदि गुसु गुदु बेबायदिनो दुखुआव थायोब्ला जों बिबायदिनो बिबार बारिफोराव थांनानै थाङोब्ला जोंनि गोसोफोरा गोजोर मोनो। जोंनि दुखु दाहाफोरखौबो बावगारहोनो हायो। बे बिबारनि गेजेरजोंनो जों गोजोननायखौ मोननो हायो। बिबारा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थायो। गोबां बेबायदि खाालारफोरनिबो थायो। माखासे ऐ बिबारफोरा बेबायदिनो दंफां गिदिर गिदिरफोरावब्लाबो बारो आरो माखासे बिबारफोरा बेबायदिनो गाहायावनो बारग्राबो थायो। बेबायदिनो गाहायाव बारग्रा बिबारफोराबो जोबोर समायना आरो गोजौआव बेबायदिनो बिफांनिसाफोरा बेबायदि बारग्रा बिबारफोराबो जोबोर समायना बे बिबारफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि गोसोआ गो जोबोर गोजोननाय मोनो। बिबारा गोबां समायना जोंनि गोसोफोरखौ जेरै बोनो हायो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरनि गोसोखौबो बोनो हायो। बिबार बिबारा गोबां बेबायदिनो ओ रोखोमनि कालारफोर थायो जेरै गोमो गो गोमो गोजा गुफुर जेसेबांखिनि कालार दङ' बेबायदि जों नुनाय बेबायदि खाालारफोर गासैबो बेबायदि बिबार बारो बेबायदिनो माखासे बिबारफोरा बेबायदिनो फिसा जाद बारग्रा थायो आरो माखासे बिबारफोरा बेबायदिनो गेदेर बेबायदि बारफ्रा थायो बेबायदि गेदेर बाग्राया जोंनि गोसोखौ बांसिन गोसो बोनो हायो मानो हो मानोबा बे बिबारनि समायनायजों जोंनि गोसोआबो रंजाखाङो आरो बे बिबारनि गेजेरजोंनो गोबां सिखिरिफोराबो बेबायदि बिबारनि बिदिखौ सोबनानै बिथांमोनाबो बेबायदि थांनानै थायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना ओ बेफोरनि बिबारफोरनि बिदैफोरखौ सोबनानैनो थांनानै थायो बिसोरहा। बेफोरनिफ्रायनो आदारफोरखौ जायो बेबायदिनो आरो ओ बिफांनि फिथाइफोरखौबो बिथांमोना जानानै बेबायदि थांनानै थायो बेबायदिनो गोमोन गोमोन बेबायदि बिथाइ थायोब्ला बिथांमोना गोमोन गोमोन फिथाइफोरखौ बेबायदि जायो जेरै बादालिफोरा बेबायदिनो गोमोन गोमोन बिथाइ नुयोब्ला बेबायदिनो जायेन जानानै बेबायदिनो गोबां जायगायावनो गारना गालाङो। बेबायदिनो गारना गोलांनानै
बेगरफोरा गोलैनानै बिदिनो दंफां बेबायदिनो सोरजिफिनो जि बिदैखौ जादों बे बे बिथायनि बेगरा गोलैयोब्ला बे बिथाइयानो सोमजिफिनो आरो। बे सोमजिनायनि गेजेरजोंनो बे बेगरनि गेजेरजों दंफां गिदिर जानानै आरो बेबो बेबायदिनो बिबार फिथाइ बिदि लायो आरो। जोंनि बेबायदियैनो मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि बिबारफोरनि गेजेरजोंनो बेबायदि जों गोबां बिबारफोरनि मुंखौबो मोनथिनो हायो बेबायदिनो सान गलाब गलाब होनब्लाबो जों गोबां रोखोमनि कालार बारनो बारनायफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा गलाब होनोबा गलाब गलाब बेबायदि खाालारनिल'। गलाब गाबनिल' जों बिबार बारनायखौ नुनो मोना गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गोजा गुफुर गलाफि बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबार बारनायफोरखौ जों नुनो मोनोह बेफोरनि बिबारफोरनि बारनायफोरानो गोमो गोथांजोंनो जोंनि गोसोखौ बेबायदि बोदोर खालामनो हायो। जोंनि गोसोखौ बोनो हायो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै
औ।
जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
दे बिदिब्लालाय दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय।